खुलुमबाय नोंथां
अ खुलुमबाय खुलुमबाय
खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों
औ नोंथांङा दा मा खालामगासिनोमोन?
आङो दायो जिरायबाय दंङमोन जिरायगासिनो दंङोमोन
ए बिदिब्ला आंङो नोंथांजोंहाय जोंनि बर'फोरनि माखासे दानाय लुनाय आदबनि सोमोन्दै सावरायनो सानदोंमोन आरो
अ सावरायजागोन नोंथां दे सावरायजागोन
ओं ओ बर'फोरनि दानाय लुनाय होनोबा जोंहा बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो दानाय लुनायावहाय जोबोर आखा फाखा बेखौ जोंथ' गासैबो मिथिजोबखायो बर'फोराहाय बर' आइजोफोराहाय ओ दानाय लुनायनि था खायनो दानाय लुनायनि गेजेरजोंनो जोंहा गुबुन हारिफोरजों गासैजोंबो सिनाय जायो जोंनि हारिनि सिनायथि खौहाय जोंङो बे दानाय लुनायनि गेजेरजोंहाय जोंङो सिनायथि होनो हायो आरो जोंनि हारिमुखौहाय बे दानाय लुनायखौहाय जोंङो जि दानो थाखाय गिबियावनो जोंहा ओ खुन्दुंखौ दिहुननानै लाग्रोनांगौ जायोना। बेफोरखौबो खुन्दुं दिहुननाय आरो खुन्दुं लुनाय आरो बेफोरावहाय गाब गानाय बेफोर गासैखौबो बर' आइजोफोराहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा ओ रोंजोबखायो आरो बेफोरखौ गावसोरनो खालामजोबनानै सिखौहाय दानानै लायो आरो दा जोंङो खुन्दुंखौहाय दिहुननो थाखाय जोंङो गिबियावनो एम्फौखौहाय फिसिनानै लाग्रोनाय जायो। एम्फौ फिसिनायावहाय बर'फोरनि गेजेरावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो दं आरो बे एम्फौ एम्फौ फिसिनानै खुन्दुंखौ माबोरै दिहुनो होमबा एम्फौ फिसिनायावहाय सिख्रिनि बिदै दैहोनायनिफ्राय फिसा जानाय मोननाय आरो मोननाय एम्फौखौहाय जाालियावहाय फिथोब थोबहोनायसिम जोंहा बायदि थाखो दं आरो बे फोरावहाय बेफोर थाखोफोरावहाय बबे समावहाय माबायदि जोथोन लानांगौ बेफोरखौ बर'नि आइजोफोराहाय जोंहा गासैखौबो मिथि खाजोबो ओ फिथोबनिफ्राय जेरै एम्फौखौ दिहुनन्नानैबो बर'फोरा जायो आरो एम्फौखौबो ओंख्रि संनानैबो जायो सोरबा सोरबा एवनानैबो जायो बेफोरबायदि जायो आरो।
औ
एम्फौबो नाङो बे एम्फौखौहाय एम्फौनि फिथोबखौ जोंहा जोलैबो लाखिनाय जायो आरो। जाहाथे जोङो इयुनावहाय बेखौ आरोबाव बाहायफिननो हायो बेनि थाखाय। जोङो जोलैबो लाखिनाय जायो आरो एम्फौ गोनां फि थोबनि खिथुथिंजाय बिजि खुन्दुंजोंहाय जोंहा माला बायदि सुनानै सान्दुं अखा गोग्लैयै जायगायावहाय बेखौ आलायनानै दोननाय जायो आरो।
औ
बेबायदिनो बर'फोरा एम्फौ बेखौहाय फिसियो दाना एम्फौ फिसिनानै खुन्दुंखौ माबोरै लुयो होमबा ओ फिथोबनिफ्राय खुन्दु लुनाय खान्थिया जाहैबाय सिगां सिगां फिथोबखौहाय रुदबनानै बिनि उनावहाय खाथ्रि बिलाइजों थफ्ला फिसा फिसा जुनानैहाय थफ्लाखौ बबेबा मोनसे गिलिर मुवाजोंहाय नारसिननानै दोनाय जायो आरो दा बेबायदि नारसिननानै दोननानै जोंहा सानब्रै सानबासो लाखिनानैहाय थफ्लाखौ खेवनानै दै मोजांजोंहाय मोजाङै सुनानै खुन्दुंखौहाय लुनानै लायो आरो। बेबायदि खुन्दुं लु खांनायनि उनाव जेब्ला जोंहा खुन्दुङा थियारि जायो अब्ला जोंहा बे खुन्दुङावहाय गाब गायो आरो गाब गानो थाखायबो जोंहा गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफ्राहाय जोबोद आखा फाखाखा गोदोनि दिनाव ओ बर' आइजोफोराहाय मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुवा बेसाद फोरनिफ्रायनो जोंहा खुन्दुङावहाय गाब गायोमोन आरो नाथाय दा बेफोरबायदि गाब गानायखौ जोङो नुनो मोनलिया दाथ' जोङो ओ हाथाय बाजार बेफोरनिफ्रायसो हारसाफोरनि बानायनाय बेफोर खुन्दुंखौसो बायनानैहाय दा दासैना दख'नाफोरखौथ' उम गोदोहाय बिसोरो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मुवाफोरनिफ्रायनो गोसोम गोथां गोजा आरो खान्थाल मादा गाब बायदि समायना रमायना गाबखौहाय बिसोरो गायोमोन आरो। फिथोब लुनानै दिहुननाय खुन्दुङाहाय गाब गानो नाङा बाबो खुननिफ्राय दिहुनुनाय खुन्दुङावहाय बिसोरो गाबखौहाय गाथारोमोन आरो।
औ औ
ओ बेनि उनावहाय जोंहा जि दायो गाब गाखांनायनि उनाव जोंहा जिखौहाय दानो थियारि खालामो आरो दानो थियारि खालामनायाव जोंहा गिबियावनो जोंङो जिखौहाय खुन्दुंखौ सोंनानै लाग्रोनाय जायो सोंनानै लाखांनानै जेब्ला ओ सोंनाया हायो होनब्ला जोङो नो खनो आरो नो खनखांनायनि उनावहाय सालखुन्थायावहाय जोंहा बे खौ थिखांनानै लायो बेनि उनावसो जोङो जिखौहाय दानायखौ नुनो मोनो आरो बर' आइजोफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो जि दानायावहाय जोबोद आखा फाखा बेनिखायनो बर' समाजावहाय बेफोर जि दानायखौ ओ बे खोथाखौ लानानैहाय माखासे बाथ्रा जोंहा फोथायनाय मोनसे बाथ्रायाहाय सोलिबोबाय थायो आरो बे बाथ्रायाहाय दो मा होननानै सोलियोमोन होमबा ओ जि दानो रोङै हिन्जावफोराहाय हाबा जानाया गोब्राब होनदोंमोन आरो माने गोदोनि दिनावहाय जि दानो रोङाबा सिख्लाफोरखौहाय हाबा खालामा रावबो हौवाफोरा आरो बिदिनो बिहाव बिखुनजो बिहामजो महरै गनाया बेबायदिमोन आरो बेनिखायनो माखाला मोननो गोदोनि बिमा बिफाफोराहाय गावबा गाव फिसाफोरखौहाय सम जाब्लानो जि दानो रो जि दानो थाखाय आखा फाखा बेबायदि फोरोंखायोमोन आरो
औ औ औ
दा बेफोरबायदि बिमाफोर फोरोंनायनि थाखायल' जोंनि बर' आइजो फोरा जि दानो गोरों बेबायाददिल' नङा आरो जोंनि बर'फोराहाय बर' गथ' गथ' उन्दैफोराबो आइजोफोराहाय जोंना बिदिनो गिदिरफोर सि दानायखौ नुनानैनो उन्दै समावनो बिसोरबो बायदिसिना गेलेनाय नामैनो बिसोरो सि दानो सोलोंखायो आरो उनावहाय बिसोरो देर बेबायदिनो आखा फाखा जालाङो दा बेफोर बर' नखरनि जि दानाय खोथायाहाय जोंहा गोबां सुबुं मेथाइफोरावबो जोंहा बेरखांनाय जोङो नुनो मोनो बेफोर सुबुं मेथाइफोरखौ खोनायोब्लानो जोङो जि दानाया जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा माबोरै जि दायोमोन बेफोर फोर बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो अ बिसिनाहाय बेबायदि दानाय हुदाया दंखायो गोदोनिफ्रायनो होननानै जोङो बे ओ सुबुं मेथाइफोरनिफ्रायनो मिथिनो मोनो आरो दानिया सि दानायनि गेजेरजों जोङो आगरबो एरो ओ बे आगर एरनायखौबो जोङो गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफ्राहाय आखा फाखा बिराद आखा फाखाखा गोदोनिफ्रायनो गोजा गोमो गोथां बायदि मैया गाबनि बर'फोराहाय आगर एरनानै बिसोरो बर' आइजोफोराहाय बयखौबो गोमोहोनो हायो आरो जोबोद समायना रमायना बिसोर बिसोरो आगरखौ एरखांनानै लायोना बेखौ नुयोब्लानो गासैबो गोमोलायो बेबायदि आरो ओ बेखौ लानानैबो बर' समाजावहायबो मोनसे खोथा दंनो बेनो जाबायहाय अखोरां सानि जोंथा माथा हाथरखिखौबो बर' हिनजावफोराहाय आगर एरनानै बेरखांहोनो हायो बेबायदि मोनसे बाथ्रा दं आरो मानोना बिसोरो बे आगरफोरखौहाय मिथिंगानि बायदि बायदि नुथायजोंनो मिथिंगायावहाय जा ओ मुवा बेसादफोरखौ नुदों जा नुथायाइफोरखौ नुदों बेफोरखौ नुनानैनो बिसोरो आगर दिखांनानै लायो आरो बेनिखायनो ओ बर'फोरनि बांसिन आगरफोरनि मुङानो मिथिंगानि बायदि मुंजोंहाय गोरोबफानाय आरो जेरैहाय आगर बोराइ हाजो आगर थाइगिर बिबार मावउजि आगर बागान फारौ मेगन दाउसा मो ख्रेब दिंखिया बिजौ बायदि बायदि जोंहा गोबां आगरफोर दङ बेफोर आगरफोरा जोबोद सम समायना रमायना आरो दा बेबायदिनो जोंहा आगर एरो दख दख'नाफोरखौहाय जि जोमफोरखौ बेबायदिनो दानानै लायो आरो हौवाफोरनोबो गामसा दानानै होयो बेबायदिनो जोंहा दानाय लुनायाव जोबोर आखा फाखा आरो बर'फोराहाय दा आंनि जि दानाय लुनायनि सोमोन्दै बुंनाया एसेनोसै नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो गोसो दं नामा
अ नोंथांजों आं माखासे आ जोंनि ओनसोलारि आ सोलोंथाइ लानायनि सोमोन्दै एसे सावरायनो गोसो दङमोन नोंथाङा आ सम दङना
औ दङ
औ माने जोंनि ओनसोलाव दा गोदोहाय जों नुयोमोन माने सोलोंथाइ लानायावहाय माने आ फोरोंगिरिफोरा मा खालामोमोन माने जेब्ला थाङो स्कुल फरायसालिफ्राव थांनाय जायो अबोला गथ'फोरखौहाय ओरैबायदि ओ फरायथारनांगौ बेफोरबायदि माबा खालामनानै माखासे आ साजा होनानैब्लाबो ओ सोलोंथाइखौहाय सिक्षाखौहाय माबाखौ आ बेसेबां गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ दङ बेखौ होनायखौ जोङो नुयोमोन आरो नोंथां
औ
दा फैयै फैयै आ बोथोरजों लोगोसे सोलायबोबाय ओमफ्राय जोंनि हाल सालफ्राबो सोलायबोबाय दा ओनसोलनि थासारिफ्राबो सोलायबोबाय आ आरो माखासे आ बेबायदिनो आ सरखारि फारसेनिफ्रायबो माखासे गोबां आयेन खानुनफोरखौ गोदान गोदान बानायनाय नेमफोरखौ गोदान गोदान बानायनाय हिसाबै दायो माने सोलोंथाइ लानायनि हाराखौहाय गोबां नुखौनो नुनो मोनदों नाथाय माखासे आ माखासे माबाफोरखौ नुनो मोनदों आरो मा होननानै बुङो माखासे मा होनना बुंङोने साबजाथावैफोरखौ नुनो मोन्दों जेरै गथ'आ माने फरायनो रोङाबाबो बेफोरखौहाय साजा होनो मोनला
ओमफ्राय दा जोंनि गामि ओनसोलफोराव मा जालांदों बेफोरखौ लानानै माने आरो माखासे माबा बेरखांबावदों माने क्लास जोंनि माबासिम थाखो दाइनसिम मा खालामनो मोनानो माने आ बे गथ' खौहाय माने जो जेरैखि जाया बेखौहाय आ गु थाखोआवहाय फरायनो थाखाय खाबु होथारनांगौ बेफोरबायदि सावरायसोनायनायखौ नुनो मोन्दों आरो दा बेफोरखौ लानानै ओ गथ'फोरखौ ओरैबायदिसो जानाय नुदों माने है फरायाबाबो आ फास जाखायो बैयोबा उथ्रिखायोबा अबालाय आरो मानोथो ओ जोङो मोजां फरायलायनो बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय आ बेबायदिनो सोलोंथाइ लानाय हारा बारा जालांदों नंगौ बेखौ गनायनानै लानांगोन नाथाय माखासे गुन गोनां सोलोंथाइनि माबाखौ खमायनायखौ एसे नुनो मोनदों आरो नोंथां
औ
जोंनि गामि ओनसोलफोरावहाय आङो माखा से बिदिनो सहर ओनसो सहरफोरनि माबाखौ बुंनो थाङा बेसोरहा मानोना बिमा बिफाफ्राबो नांगौ बादि जोथोन लानायखौ जों नुनो मोनो नाथायबा जोंहाथ' गामि ओनसोलफोराव दिनै नांगौबायदिबो जोथोन लानो हाया
औ।
दा बेफोरनि जाहोनावहाय जोंनि गथ'फोरखौ नांगौ बायदि गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायाखै बेखौ नुनो मोन्दों आरो नोंथां। औ दायो बेनो आरो जोंनि बेफोरखौ फोसाबनांगौआ दा जोंङो जाखांबोनाय मोजां सोलोंथाइ लानाय माखासे गुनि गियानि मानसिफोरनि हेफाजाब मोनोबोलाथ' बेफोरखौहाय जोंनि उन जेनेरेसन गथ'फोरखौ फोसाबलांनो। माने माखासे आ सावराय जथुम बायदिसिना माखासे बिमा बिफा गथ'फोरखौ लानानै आरो। बिदिनो गोरों गोरों मानसिफोरखौ लानानै बुजायलायनायनि गेजेरजों बुजायलायोबाथ जों आं सानो माने नोंथां जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो गुन गोनां सोलोंथाइया बांगोन बेखौहाय नुहुरदों आरो मानो होनबा दिनै जों नुनो मोनो दिनै जोंनि गामि ओनसोलफोराव माने बुहुदाव मा होननानै बुङो माने सोलोंथाइनि फारसे नोजोरखौनो बांद्राय गोसो होनायखौ जों नुनो मोना आरो नोंथां दा बेफोरनि बेफोरनिया राहाफ्रा बेफोरनो जाहैबाय माने मोजां सोलोंथाइ लानाया जों साननो हानाय माखासे गोरों मानसिफोरा बेफोरखौ एसे बेबस्था लायोब्ला आं सानो माने फ्रा निस्सय पेरेन्टस माबाफ्रा बिमा बिफाफ्रा बुजिलायनानै। दा बेफोरखौहाय सुबुरून्थाइ होदलायनानैहाय जोङो गथ'फोरखौहाय मोजां फारसे गोगो सोलोंथाइ फारसे लांनो हागोन बेखौ नुहुरो आरो नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों।
औ दा बेनो आरो दा मेट्रिकफ्राव माने बेबादिनो जोबथा थाखो जिनि जोबथा आनजादफ्राव गोबां फेल जानाय बेफोर उथ्रिनो हायैखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना बे फोरो बेफोरनि मोनसे जा